हेल अ नोंथां। ओं खोनादों
अ नोंथांजों माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां
औ नोंथां फोरमाय
अ नखरनि सायाव सावरायनो नखरनि सायाव सावरायनो होनना सानदोंमोन थां
औ
दे आं नखरनि सायाव एसे बुंसै नामा नोंथां?
अ दे बुंलाय
औ औ नखर होनोब्लाथाय जोंनिया जेनेबा गंसे नखरखौनो बुंथ'शनोसै नङा होमबा? औ गंसे न औ गंसे न खराव औ गोबां जेनेबा सुब थायो जेनेबा बा सासे सानै बा औ बिमा बिफा बिबौ फिसौ ओ बिदा फंबाय बिब' बिनानाव ओ गथ' गथाइ जेनेबा बेफोरजों जेनेबा मासे सुबुं न'खराव मोनसे से जायो नाथाय बे न'खराव जों गोबां जिराद बा जिब जुनार बायदिसिना थायो नङा होमबा? जेरै गंसे न'खराव जिब जुनार जेनेबा मोसौ बोरमा अमा दाउ हांसो सैमा मावजि बेफोरबायदि जुनार जिब जुनारबो थायो लोगोसे बेसाद
औ दा
बायदिसिना बेसाद जेनेबा टेबोल सियार आरांगा उवाल गाइहेन बेफोरबायदि गोबां बेसादफोर थायो न'खर गंसेयाव नङा होमबा खदाल ओमफ्राय आरो खदाल
औ औ
ओ नांगोल बा बायदिसिना ओ थायो ओ लोगोसे ओ थाबावो जोंना जानाय लोंनाय जेनेबा माइ माइरं औ ओ बान बानलु थाव संख्रि खारै बेफोरबायदि बायदिसिना जाग्रा थाया होमबा
औ नंगौ नोंथां'
लोगोसे आरो थाबावो जोंनिया न'खराव जेनेबा न'खर होनना बुंस जोंनिया थाग्रा न' नङा होमबा थाग्रा न'थ' नाङो ना जोंनो न' थाग्रा न' थायो जोंना जेनेबा बे थाग्रा न'फोराथ' जोंना गोबां थायो जेनेबा ओ नमा न' इसिं बाख्रि ओ आलासि जिरायसालि ओ गलि ओ दाउ गन्द्रा ओमफ्राय ओ जेनेबा खिग्रा हाथ'ग्रा हाथ'खा ना मा होनो औ बेफोरबो थायो
औ
लोगोसे आरो सिथ्ला थायो सिथ्ला बाथौ बा धोरोम धोरोम सिबि सिबि सालि
औ
लोगोसे जोंना आरो न'नि सोरगिदिं बिफां लाइफां जेनेबा फिथाइ सामथाइनि बा गय नारेंखल खान्थाल थाइजौ ओ मैदुफुल बायदिसिना बा फिथाइ साम थाइनि बिफांफोर थायो नङा होनबा लोगोसे ओ बिबार बारि बेफोर थायो दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा न' न'खराव मा माबोरै जेनेबा न'खरनि बागै
औ हागोन नोंथां। नोंथाङा जेरै बुंदों दा
औ
ओ खोनादोंना नोंथां औ गंसे नखर न'खर दानो थाखाय' जोंनो ओ गासैबो सुबुं
औ। औ।
औ। औ नोंथां।